ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां, फिखाबि फिखाजु
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ आंथ' दायो बिदिनो फ्रियनो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानैसो दंथ'यो,
अ नोंथाङा फ्रिबा जों मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायदों
औ सावरायजागोन दे आयदाया फोरमायना होदो नोंथां
औ आयदाखौ जोङो नाफाम दैेनायनि सायाव लानोसै
औ औ जायो नोंथां।
औ बर' बर' हारियाथ' मोनसे नाफाम होनबा गोबां, फेमास आरो गोबाङानो जानानै गोथाव मोनो बा खायफाया जानानै गोथाव मोना नङा नुङा ओमबा नोंथां,
औ औ दिनै माने ओ दोरोङारि होनजायो आरोना बेबो मोनसे माने बर'आव जि आइ थेक मोननाय आरो ना नाफामाबो जोंना माने,
औ औ
औ
जोङो गिबियावनो नाफामखौ बोरै बानायो होनोबा जोङो। गिबियावनो जोङो बेफोरबायदिनो नाखौ जोङो, जोंनि ओनसोलाव खोब नाखौ मोनो बिनिखायनो जोङो बिलो बा बेफोरबायदि, बिदिनो दैजलांफोराव सेन, ओ बर'फोराथ' गोबाङानो सेन सानानै ना सायो नङा होमबा नों नोंथां औ बेफोरबायदिनो थिग ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां ना मोननायखौ, मोनो नालाय बेनिखायनो जोङो नाखौहाय ओ फिथिख्रि ना नाङोबा जोङो बेफोर खौ मोजां सायनानै फोराननानै दोनो आरो बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ थास बा थास गोसोमनि बा थास गुफुरनि बेफोरबायदिनो थास ओ गां गांखंखौहाय जोङो हानानै एसे बिगुरखौ जिरना लानानै जोङो एसे फोरानस्रोयो आरो जाहाथे बे थासआ जेब्ला ना, नाफामखौ देखांनानै जोङो जायो अब्ला मानिनि थाखाय आरो
औ
बिनिफाय जोङो बेफोरबायदिनो ओ नाफामखौहाय ओ ना गोरान, फोरानना दोननायखौ जोङो बर' हारियाथ मोनसे दोरोङारि मोनसे, ओ अवाल गायहेनो दङ नङा होमबा नोंथां,
औ औ नोंगौ औ
औ बे उवाल गाहेनावनो जोङो देनानै ओ बेफोरबायदिनो नाखौ एसे मोजां देग्लिना लानानै बिनि उनावहाय बे थासखौहाय होयो आरो मोननैजों देफाना दोननानै बिनि फाय जोङो औवा हासुं बा मोनसे बार हाबि जायगायावहाय जोङो थेमानि ओ बेफोरबायदि ओ बथल सेसानि ओ भयेमावहाय सोनानै दोनबा बार हाबालासिनो बार हाबियाव जों सोनानै दोनबा गोबावसिम जाजायो आरो
औ
जुदि बेखौ मोजाङै दोनाबा बेफोरबायदिनो बार हाबबाथाय ओ थाम्फैफोर बिदै दैनो एसे चान्स जायो आरो नोंथां
आरो जोङो गोबाङैनो माने ओ औवानि हासुङाव सोनानै माने दैयावबो गारसोमनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो ना
औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ माने ओ औवानि हासुङावहाय ओ सोनानै आरोना देनाय देखांनायनि उनाव सोनानै
औ
खौहाय माने दैयावहायबो गारसोना दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो ना माखासे समावहाय औ आरो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनाथ बेखौ ओ बिदिनो मास मोनब्रै बा मोनबासोआथ जोङो दोननाय बायदिखौ नुयो आरोना
औ
औ अब्ला माने ओ थाबैथ जाजानाय खौ जों जा ओ जाजानायखौथ जों नुनो मोननाय जाया नाफामखौहाय माने ओ गोथाव जाया जायो जायैदों माने थाबैहाय जोङो बलरनानै जायोब्ला आरो ना
औ
औ बेबायदिनो मास मोननै बा मोनथामसो ओ दोननायनि उनावसो माने ओ जानांगौनो आरो
औ नाफामखौबो गोबां मानसियानो बेलेक बेलेग रोखोमनि संनानै जायो बा एवनानै जायो नङा होमबा औ ओ थिग बेफोरबायदिनो आंबो गोबां रोखोमनि एवनानै जायो जेरै थाव होनानैबो जोङो ओह थावजोंबो एवग्रोनो हायो आरो खायफाया ओह बेफोरबायदिनो दै गुदुं फुदुंग्रोनानै इयाव खारै एसे होनानै बेफोरबायदिनो नोरसिं बिलाइ बा अन्थाइ बाजाब होबा बांसिन मोदोमो होननानै बेफोरबायदिबो जानाय जायो आरो जोङो नाफामाव थास' होयो नालाय बिनिखायनो जोङो एसे बानलु सामब्राम ओह बेखौ एसे ज्रोम होनांगौ जायो आरो अब्ला जोंनि ओह नाफाम बाथोना खोब गोथाव जायो आरो ओह थास' थास'आबो मानान माना आरोना
औ ओह बिदिनो नुयो ओंख्रिफ्रावबो जेनेबा ओह एसे एनै मोदोमनायनि थाखाय माने मिलौनायनि थाखाय होफानायखौबो नुयो आरोना संनानै जानाय औ
औ-औ
बा ओह माबा मोनसे जेबो गोयि ना बेदर होयि ओह ओंख्रिफोरावहाय माने नाफामखौ एसेबाबो होफानानैब्लाबो अब्बा समावहाय संनायखौ नुयो ओरैनो जोंना ओह नाफामाथ' ओरैनोब्लाबो गोथाव आरो मिलौदो जाखायो बेयाव माने ओह
गुबुन बायदिसिना होआबालाबा जेबो आंनियाव आरोना जेनेबा ओह जेनेबा नोरसिं माबा मोनसे होफायाब्लाबो माने ओह पियास ओमफायो बानलु होनानै आरो दुनदिया मोन देरोब्ला मोजांसिन जायो आरोना नोंथां माने बेबायदि खालामनानै संब्लाबो ओरैनोब्लाबो गोथाव जाखायो माने नाफामा
औ
ओ
बेखौथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंना ओह बानायबाय थानायखौ जों नुयो नाथाय आथिखालावथ' ओह एसे खम नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां बेफोरखौ माने हेलौ खोनादोना नोंथां हेलौ
नोंथाङा खोनायासै नामा
औ-औ दासो खोनादों
औ नाफाम नाफाम बाथोन होनोबा बयबो गोथाव मोनखायो आरो ओह नाफामखौबो जों जोङो बेफोरबायदिनो दानिया बर' आइजो फोर ओह हटेल बा दखानफोराव बेफोरबायदिनो ओंखाम ओंख्रि बर' आइजोफोराथ' बेफोरबायदि हटेल खुलिनाय दं ना नोंथां
औ-औ-औ
औ बेफोरबायदियावबो नाफाम बाथोनखौ दानिया ओह खोब होफानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ औ गोदोनि समावहाय होमबा अब्लाबो माने ओह बांसिन नुयोमोन बयनि बो न'ख न'खराव बानायनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालावहाय जे ओह जोंनियावहाय माने बयबो बानायनायखौ जों नुला आरोना खमैब्लाबो माने दरसे गामियाव ओह न'खरब्रै न'खरबाफोरनियावल' माने
ओह खोनायाखै
औ खोनाबाय
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां
दरसे गामियाव माने ओ न'खरब्रै न'खरबा नै बेफोर बायदिल' माने नाफाम बानायनायखौ जों दा नुनो मोननाय जासै आरो
औ
औ आथिखालाव माने ओ
जोंनिया माने बयबो ओ गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थायोना नोंथां माने नाहा हमनाय मैहा हमनाय नैफोर बायदियाव माने खामानिफोरखौ बारा एसेबां गोसो होला नालाय
औ
खोनादोंना औ नै बेफोरनि थाखा खाय माने एसे खम जालांनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो।
औ औ आथिखालाव आरो बे
खम जालांबाय आरो।
औ औ नोंथां थारैनो। आथिखालाव आरो हाथाय बाजारफोरावबो बायनानै मोनोना नोंथां?
औ औ बायनानै मोनो औ।
औ बिनि ओ दानिया ओ बेफोरबायदि नाफोर नाफाम देनायफोर फोरा एसे एसेब्लाबो खस्थ' नालाय बिनिखायनो ओ गोबाङानो हाथाय बाजारनिफ्राय बा लखेलफोर दे-देनानै फाननायफोरखौल' बायनानै जासै खोब न'खर न'खर ओ देनानै जानायखौ जोङो खोब खम नुनो मोनसै आरो दानिया।
औ औ।
गोदोनि न'खराव औ।
औ दे ओ आरो जोङो माखासे माने ओ समावहाय माने नाफामखौ ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनायखौ माने गोखाबो मोनजानाय मोनो आरोना समावहाय।
औ
औ माने नै बेफोरो माने बै ओ जानोखि ना नैबेनि खिखौ माने मोजां गाराबानो इफोबायदि जोङो जानायखौ जों नुयो आरो।
औ
माने ओ सो सोरबा बायदिया माने ओरैनो फानगोनस होनानैसो बानायखायो नालाय ना?
औ
औ नैबेयाव माने ओ नाफोरखौ मोजां बासिया नै इफोरबायदि खालामनानै माने ओ बानायनानै फानो आरो।
औ आरो खायफा खायफाया बेफोर बायदिनो गोबां ओ मोजां दोना ला से बेफोरबायदिनो थाम्फै बिदै दैनाय बा बेफोरबायदि बार हाबनाय गाज्रिखौबाबो खायफा खायफाया फानफैयो आरो हाथाय बाजाराव।
औ औ औ।
औ बिनिखायनो आं सानो ओ न'खर न'खर बर' न'खर न'खर बेफोरबायदिनो देनानै जायो बा खोब मोजां ओ जों हाथाय बाजारनिखौ बेफोरबायदि उम ओ मोजां ओ बेफोरबायदि जोङो मोजाङै जायाबा बेमार आजार जायोना नों
औ नंगौ औ।
बिनिखायनो जोङो साफायै न'आव देनानै जाब्ला मोजां आरो।
ओ बेखौनो बुंनो सानो आंबो ओ बानायनांगौ नङाबा माने ओ रावबो जुदि बानायालासिनो थायोब्ला माने जोंनि नैबेबो माने ओ दोरोङारि जि माबानाय ओ मैगं माने बेबो मैगंसो नालाय ओ बानायनानै बेबो माने ओ आदबफ्रा माने गोमालांगोन आरो ना जुदि आथिखालावथ' रावबो बानायला माने रावबो जुदि बानायनायनि फारसे सोलोंनानै लाखि लाङाब्ला माने बियो ओ इयुनाव माने गोमानायनि सान्च थालाङो आरो। बा गोमालांनो हागौ।
थारखौनो बुंदों नोंथाङा।
औ। बेनिखायनो माने बयबो सोलोंनानै जाय रोङो माने फोरोंनानैबो गालां नांगौ आरो रोङिफ्राबो सोलोंनानै लानांगौ आरो बेफोरनि फारसे।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ।
नोंथांजों नाफामनि बागै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोनबाय आंबो नोंथाङाबो जाबायदि फोरमायदों बेनि सायाव आंबो एसे मिथि नानै मोनबाय।
औ उनफोराव बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ गोजोन्थों नोंथा।
औ गोजोन्थों नोंथां।